हेल'।
औ नोंथां खोनादों।
ओ नोंथाङा दा ओरैनो दं ना?
औ नोंथां ओरैनो दंङ।
अ होमबा गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलाय नाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
निस्सय नोंथां नोंथांखौबो जासिहरनाय थाबाय।
उम होमबा नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरानो सानदोंमोन नै सम होनो हागोन ना?
हागोन हागोन औ।
औ उम अब्ला आयदाया ओरैबायदि माने ओ दंफांनि जि बाहाय थि आरो दंफाङा जोंनो मा मा मुलाम्फा होायो माने सुबुं माहारिफोरनो जिउ खुंनायाव बेफोरनि बागै एसे सावरायनायमोन आरोना
औ
अ होमबा जागायनोसै ना?
औ जागोन दे नोंथां।
औ ओ बिफाङाथ जोंना गिबियावनो जे सुबुं माहारिनो माने थांना थानायनि थाखाय जोंनो अक्सिजेन होग्रोयोना
औ
औ बिनि बागैबो जोंनो माने ओ जानो थाखाय फिथाइ आरो बिदिनो थानो थाखाय साया बेफोरबायदि होयोना।
औ
औ बेनि अनगायैबो माने जोंनि बे आबहावा गेब्रेंनाय बेफोरनि आरो बार गेब्रेंनाय बेफोरखौ माने रैखाथि खालामो आरोना।
औ औ
औ बेनि अनगायैबो माने जोंनि ओ सुबुंमाहारि माने दंफां बेखौ माने फाननानै बा मा माबा मोनसे खालामनाय समाव माने गोबां मुलाम्फा जायो आरो। जेरै फेदेरनानै जों माने औ माने फेदेरनानै फानोब्ला जों माने नखर खुंनायावबो जिउ खुंनायावबो माने गोबां सहाय मोनो आरो। बेनि अनगायैबो जोंना माने ओ दंफांनि बाहायथि होनना बुंङोबा जोंना दा ओ आथिखाल मुगायावथ'गोबां माने बिल्डिंफोर लुयो, न'फोर लुयो मानि बे फोर जोंना माने बाथामनि गोनांथि जायो।
उम
आरो बिनि अनगायैबो ओ बिदिनो न'नि थाखाय ओ दर्जा बानायनायाव खोरखि बाननायाव बेफोराव हेफाजाब होयो आरो जिरायनो थाखाय जोंना जेरै-सिगां समनिफ्रायनो जेरै ओ खामफ्लाय होन आरो बेनि अनगायैबो जोंना बेरेंसि आरो दंफांनि सियार बेफोरबायदिनो गोबां दं आरो
नितसय नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंदों जोबोद माने थारैनो सैथो खोथाखौ बुंदों। आथिखालाव जों गोबां मानि माने बिदि दंफांजों बानायनाय औवा दंफांजों गोबां मानि ओ आ आ आइजें-आइला जेनेबा बेसादफोर बानायनाय जों गोबां माने नुनो मोनो। ओ जुदि जुदि जों बुंनो थाङो गोदो समनि बे जोंनि आबै-आबौमोननि समनि खोथाखोनो बुंनो थांबाय जोङो जे जोङो औवानि जोङो जेखाय-खबाइ बानायोमोन। नङा होमबा नोथां? जों न' बानायो जेराव जों थायो न' बानायो लोगोसेनो जोङो ओ दंफांनि जोङो गिदिर-गिदिर ओ दालांफोरबो बानायोमोन आरोबाव जोङो जारिमिननि खोथा नायनो थाङोबाबो जोङो माने‌ औवा ओ दंफांनि जोङो मुरथिफोर बानायनाय जोंनि जिथु फुराना जोंनि ओ मुंख्लं जायफोर माने थुनलाइनि खोथा बुंनो थाङोबा थुनलाइगिरिफोर जिथु म ओ ओ जिउ बावलांनाय दङ बिथांमोननि जों खाम्फाफोर बानायनायफोर ओ जायफोरखौ जोङो दंफांजों बानायनाय बेफोरबायदि जोङो गोबां नेरसोनफोर बानायनायावबो जों बाहायदों। आरो थारैनो नोंथाङा मोनसे खोथाखौ जोबोद थार खोथा बुंदों जोंनो दंफां-लाइफाङा बेसेबां गोनांथि मानसिनि जिउ दा आथिखालाव जों नुबाय दङ दंफां-लाइफांखो सिफायनानै जों सुबुं माहारिया गोबां माने इन्दास्ट्रिसफोर बहायनो हमदों। रासायनारि जिफोर माने हासारफोर बाहायनानै जों बे जिबायदि आबादफोर मावो दा बेफोरबायदि जोंनि माने दंफां-लाइफांफोराव गोबां खहा गोलैनाय खो जों नुनो मोनदों आरो। दा दंफां-लाइफांआ थाबासो जों सुबुं माहारियाबो माने गोजोनै थानो हागोन। जेरैबाय दि होननो थाङोबा दा जेनबा गरम बोथोरनि दिन, नङा होमबा नोंथां? दा बे गरम बोथोरनि दिनाव जोंनियाव माने जेसेबांखि माने दंफां-लाइफाङाव खम जालांदों एसे बांनो जोंनियाव गरमनि माने ओ माबा बिहोमाया बारा जालांगासिनो दङ। बिदुङा बारा जालांगासिनो दङ दा आथिखालाव जों नुनो मोनदों जोंनि साखाथि थानाय जिथुनोखि ओ अरुनाचल प्रदेश स्टेट ओ जेरैबायदि‌ जों शिंलं, मेघालय बेफोराव जोङो नुदों आरो जोंनि आसामावबो लासै लासै जों नुगासि‌ नो दङ जे जिथुनिखि नोंथाङा बुंदों आबहावा गेब्रेंनाय जाय खोथाखो नों बुंदों, नोंथाङा जोबोद माने सैथो खोथा बुंदों। जेराव माने दायो जोंनि ओ माबाया ओ सुबुं समाजा माने गोबां माने इन्डास्ट्रिसफोर लानानै फैयो जायफोराव जोङो माने हाजोफोरखौ सेफायनानै, दंफां-लाइफंफोरखौ एवस्रांनानै, औवाफोरखौ सेफायनानै गिदिर गिदिर न'फोर बानायदों बिल्डिंफोर लुदों ओ‌ माने जोंनि जिथुनाखि दंफां-लाइफां, हाग्रा-बंग्रा बेफोरखौ सेफायनानै ओ बेयाव टाउनफोर बानायगासिनो दङ। दा बेफोरबायदियाव माने जोंनि जिथुनिखि माने ओ आबहावा बेयो माने गोबां मानि खहा गोलैगासिनो दं आरो। आरो‌ आबहावाखौ खहा गोलैनायजों लोगोसे जोंबो खहा मोनफागासिनो दं आरो ना। आरोबाव गो गोबां मानि दंबाबो जोंनियाव दंफांजों बानायनाय जोंनि नेरसोनफोरखौ जोङो माने दासिमबो जोङो बावजोबनो हायाखै बाव बावलांनो नाङाबो आरो इयुनावबो। गोबांथार बुस्थु दङ माने जोङो हिसाब होजोबनो हाया औवाजों बानायनाय बा दंफांजों बानायनाय ओ जोङो औवाजों जों जेराव ओ जों मा बुङो बेखौ लिरोना जोङो जेराव फरायो जों बिजाब बेफोरखौबो जों जोङो औवाजों बानायो दंफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो। आरोबाव जों जेराव माइरं जावो, माइ जावो बेफोर दाला सा दाला संग्राय बुङो जायफोरखौ बेफोरखौबो जोङो ओ औवा दंफांनिफ्रायनो जोङो बानायनानै मोननाय जायो आरो जुदि जोङो माने एकदम सिगांनि खोथाखौ बुंनो थाङोबाथाय जोङो ओ औवा दंफां लाइफांजोंनो जोङो माने गिबियाव माने जों मानसि मानसि माहारिया माने ओ न' बां लुनानै बिनिफ्रायनो जोङो ओ गिबियाव माने जोङो बेफोरबायदि जानाय लोंनाय सुबिदा बानायनानै थानो रोङि समाव जोङो न' बांफोरखौ जोङो दंफां लाइ फांनि लुनानै बिनिफ्राय फिथाय सामथाइ खानानै जानानैसो जोङो थांनानै बि बेसेबांहालागै जोङो आग बारायबोनो हादों आरो ना नोंथां। ‌आरोबाव नोंथां जोङो थिग खोथा बुंदों जोङो मानसि माहारिया माने अक्सिजेन जिथु माने जिथु जोङो ओ जिउ गोनां माने जिमान जिब जुनारफोर दङ जों मानसि माहारि दङ गासैबो जोङो दंफां लाइफांनि थाखाय थाखायसो जोङो ओ गासिबो मोजाङै थांनानै दङ आरो जुदि आं सानो इयुनाव जुदि माने बेफोरबायदि दंफां लाइफांफोरा खम जालांबाय थायोबाथाय जोंहा आरोबाव माने खस्थ' मोनगोन जोंनि आबहावा गेब्रेंनाया बारा जागोन ओंखायनो आं सानो जे जोंनि इयुननि जिथु माने उन्दै उन्दै जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलि लाइमोनफोर दङ बि बिथांमोनखौ आङो बेखायनो बुंनो सानो आरो जिहतु जोंनि आबहावा सानफोर फैयो जोंनि ओरैनो थानाय दिन माने जोङो दंफां लाइफांफोरखौ जोङो ओ गायनो नांगौ आरो मोजां मोजां दंफां लाइफांफोर गायनो नांगौ जेराव जों माने फिथाय सामथायबो जा नो हायो बेनिफ्राय जोङो जुदि दंफांखौ जोङो मोजां हाबायाव बाहायनो सानोबा जों नफोर बानायनायावबो बाहायनो हायो गोबां बिबांनि दंफांफोर गायनानै जोङो जोंनि आबहावाखौ मोजाङै माबा खालामनो हायो आरो ना दैदेननो हायो। हायो आरो आथचा नोंथां अब्ला नोंथाङा ससे बुंलायदो
ओ माने जोंनि जे आबहावा सान बेखौथ' जों माने फाइभ जुनावनो बानायनाय जायो। नङा होमबा?
औ औ
औ माने बे जोंनि बे बा जुनाव माने आबहावा सान हिसाबै जोंना माने ओ मिथिंगा एबा आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जों माने दंफां-लाइफां गोबां गायो बिदिनो ओ फरायसालि, फरायसालिमा बेफोराव माने जों ओ दंफां-लाइफांखौ गायनाय नुयो आरो
उम
माने जोंना माने दंफां-लाइफां खम जांलां जालांनायनि जाहोनावनो जोंनि ओ अखा हानायनि जि बिबां बेबो माने खमायलांदों बिदिनो ओ जि हा, हा गोरान जानाय एबा हायाव खरान गोलैनाय बेबो माने दंफां लाइफां खम जानायनि जाहोनावनो जादों आरो। बिदिनो आरो जोंना जे गरम जेरै हमना लादो जोंना दा गुवाहाटि नोगोरमायाव थांबा जोंना माने गरमा बारा बेनिफ्राय जोंनि ओरैजाय जोंनि ओनसोलाव फैयोब्ला माने ओ निजोम गुसु जायगा मोनो आरो माने जेला गुवाहाटि आरो नैबे जोंनि जायगा माने बुहु माने बुहुद फाराग थायो आरो माने बिसोरनिखै माने बिफां लाइफांङाबो खम आरो जोंनिथिं बिफां लाइ फाङा बो ओ गोबां दं नालाय बेयावनो माने जों माने फोरमानखौ मोननो हायो आरो माने बिफां लाइफाङा जोंनि सुबुं माहारिनो माबायदि हेफाजाब होदों माने बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो आरो बिनि अनगायैबो जोंनि ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने जोंनो संनो थाखाय बन बेखौबो जोंनो माने बिफां लाइफाङानो होदों आथिखालनि मुगायावसो माने एलपिजि गेस बाहायनायखौ नुसै माने सिगां समावथ आरो बेफोरबायदि एलपिजि गेसबो बाहायनाय जायामोन ओ जाहोनाव बेफोरबायदि ओ दंफांफोरनि जि दालाय दासा बेफोरखौनो जों फोराननानै माने बन सुनांगौ जायोमोन आरो आरो बिदिनो हाननानैबो ओ गोजां बोथोर समावबो जों बिफांफोरनि जि मुरा बेफोरखौनो माने गोजांनायखौ खारनो थाखाय जों माने बेखौ अर सुनानै माने सायनाय जायोमोन नालाय दासिमबो दं माने बेफोर बाय दि अर सुनानै अर सायनाय माने गोजां बोथोराव बेथ' खालामबोबाय थायो नालाय जों थ एलपिजि गेसावथ जों माने अरखौथ जों सायनो हायाना बेयाव जों माने ओरैनो जानायनि थाखाय संनाय खावनाय बेखौलसो जों हायो नाथाय जों माने गोजांनायखौ खारोनो औ बिदि गिदिर अर सुनो थाखाय जों माने गेसफोरखौ बाहायनो हाया आरो माथ जों माने गासिबो बेफोर बायदियाव बाहायनो थाखाय माने बिफां लाइफांखौनो जों बाहायबाय थायो आरो बिनि अनगायैबोथ जों माने औ दे बुं
अ नोंथाङा जिबायदि खोथा बुंलांबाय थारैनो सैथो ओ नोंथाङ आं बेखौनो बुंनो सान्दों दा जिथुनोखि आथिखालाव माने गोबां जोंनि लाइमोनफोर जौगाबोबाय दङ बिथांमोना माने जोंनि दा जिथुनोखि आबहावा ना बे आबहावा मिथिंगा जायखौ जों बुङो मिथिं गानि बागै एसे साननानै ओ
आबहावानि मोजांनि आबहावा होबथानायनि थाखाय माने गोबां खामानि मावनांगौ जोंहा दङ आरो ना दायो जिथुनोखि माने जोंबो दायो सासे लाइमोन हिसाबै जोंहाबो बे मोनसे हाबाफारि आरो जोङो माने हानाय मानि दंफां लाइफां गायनांगौ दंफां लाइफां ओ सिफायनानै न' बां लुनायफोरखौ जोङो नायनानै जोङो बादाबो होनो गोनां जायो ओैरैनो बिदि सोरबा दंफां लाइफां दानफायदों बेफोरखौबो जोङो बादा होनो गोनां जायो नङा होमबा नोथां आरोबाव जोङो औ आरोबाव जोङो माने गोबां नुनो मोन दों जोंनि जिथुनाखि दैमा हाजोफोरनिफ्राय जोङो ओ माने मा बुङो प्लास्टिकफोर गारनानै ओ मानसिफोरनि बे जेनेबा सुबुं समाज नि जोंनि गोरोन्थि आरो ना नोंथां बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं समाजा बिदिनो बहाबा पिकनिक स्प खुलियो नङा होनबा नोंथां ओ पिकनिक स्पट खुलिगोन बेयावहाय जागो गोन लोंगोन साब सिखोनै थानांगौ आरो साब सिखोन खालामनांगौ नाथाय जोङो बावगारो सम मोनसे गोरोन्थि जाहैगासिनो बो ओ दा बेफोरबायदियाव जोङो सुद्रायनांगौ दङ आरो जोंनि बर समाजा आरोबाव जोङो ओ आरोबाव जों बुजिनांगौ दङ बेनो आंनि होननाया माने ओरैबाय दि माने जोङो आबहावानि थाखाय जोङो सानै हयै जोङो माने बेफोरबायदि प्लास्टिक पुस्टिकफोर खालामबाबो जोङो माने प्लास्टिक प्लुस्टिक जेरावबो गारनानै दाखोर खालामालासिनो लेथ्रा लुथ्रा खालामा लासिनो बिनो जायगाफोरखौ साखोन सिखोनै लाखिनानै दंफां लाइफां गायनानै जायगाफोरखौ मोजाङै फोसाबनानै लाखियोबाथाय जोंनि इयुनावबो आरो मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो जोंनि उननि जिथुनाखि इयुन जोलै जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर देरफुनाय आरो फैनो गोनां फंबाय बिनानावफोर दङ बिथांमोनाबो बेफोरखौ नुनानै आरोबाव ओ बेलेगखौ थुलुंगा होनो हागोन बिसोरबो मिथिगोन आरोबाव माने जिथुनाखि उननि जोलैफोर बिथांमोनखौ बिसोरो फोरोंलांनो हागोन जुदि जोङो बेफोरखौ दायो जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हायाबाथाय जोङो जोंनि उन्दै जोलैफोरखौ जोङो मोजाङै फोरोंलांनो हायाबा जों दिन्थि सुफुंलांनो हायाबाथाय बिथांमोनाबो उन उनावहाय माने बिथांमोननि उन जोलैखौ बिथांमोनहा फोरोंलांनो थाखाय गोब्राब जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां दा बेबायदि बुंनो थाङोब्लाथ' माने दंफां लाइफांनि खामानि बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां मानि दङ दं दंफां लाइफांखौ लानानै जोंहा गोबां बुस्थुखौ नायनांगौ जायो बे जों आंनि मिथिनाय बायदिब्लाथ' आङो बेखौनो बुंनो सानो आरो आबहावा गुबुंनायनि सायाव जे माने जिथुनाखि जोंनि दा ओरैनो नुबाय थानाय आथिखालाव जेसेबां मानि इन्दास इनडास्ट्रिसफोर माने कम्पानिफोर खुलिगासिनो दङ गोबां मानि प्लास्टिकफोर सावो माबा माबि इथा फोर सावो बेनि उनाव जोंनि दैमा दैसाफोराव गारनानै हरो गारना हरनानै जोंनि हालामाव गोलैहैगोन थांगोन बिनि उनाव जोंनि हालामाव जोंनि ओ दंफां लाइफां आबाद मावनाय बा जोंनि